नोंथाङा खोनादोंना? हेलौ
औ
खोनादों नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
औ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय दि जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथां
जों दा सायखना लानाय आयदानि बागै फंनैसो नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ दैज्लां बो बोथोराव जोङो ओ आबादफोरखौ गायनाय जायो आरोना जों आबाद सो आबाद फोनो गोनांबा सिगाङावनो जोङो माइज्लि माइखौ जोङो ओ फाथोनि बस्थायाव सोनानै जोङो ओ दैखराव सोमनानै दोन्नाय जायो आरोना। मानोना ओ प्लास थिगनि बस्थायाव दोनोबा बेयाव दै हाबनाय नङा नालाय बिनिखायनो जोङो फाथोनि बस्थायाव ओ सोमनानै दोननांगौ जायो मानोना बियो गा जा अरनो थाखाय आरोना बाहाय बाहाय ओ जा अरनो थाखाय बिनि उनाव बियो गाजा अरखांनायनि उनाव जोङो सान्थामसोनि उनाव बेखौ बोरियाव सानसेनि थाखाय खाय दोन्थ'गोन आर बिनि उनाव जोङो दुब्लि फोथार ओ दुब्लियाव फोनो थाखाय बेखौ जोङो ओ मोसौ-मोसौजों जोङो हालेवग्रोना लानांगौ जायो आरोना बिनि उनाव जों मै सै होखांनानै नै ओ बेखौ जोङो आखायजों एसे एसे फोस्रोनो फोनानै होनाय जायो। बिनि उनाव बियो ओ सप्तासे ओ स्नि साननि उनाव बियो एसे एसे गाजा ओंखारो आरोना एसे एसे जौबोयो। बिनि उनाव जोङो ओ माहा-माहासे जाबा बियो ओ जौवो जौनानै ओ जौनानै रायो आरो ना बेखौ जोङो फुनानै जोङो ओ फोथाराव जों गायनाय जायो आरोना।
औ औ।
औ। नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन। जोंनि ओन्सोलावबो नोंथाङा बुंनाय बादिनो बेफोरबादिनो उम खोथिया फोनाय एबा खोथिया माइलि दोन्नाय बेफोर फोरमायनाय बायदियनो जोंनि ओन्सोलावबो बेफोरबायदिनो मावनो आबाद खौ मावनाय जायो ओम जेरै आङो माइ गायनायनिफ्राय बुंनोसैआरो माइ गायनाय बुङो बुङोब्ला जोंना बे माइखौ दैज्लां बोथोराव जोङो ओम दैज दैज्लां बोथोराव लागसै आबाद दादिफोरा मावनाय जायो बे नङाब्लानो जोङो जोंनिया आदार
औ
गासै सुबुंफोरानो सानना लानाय जायो जोङो बेजों ओम बेजों लोगोसे
औ
जोङो बेजों लोगोसे
औ नोंथां
ओम गासै सुबुंफोरानो मोसौ एबा ट्रेक्टर ओम जोंना थ दानि जुगाव बारा मोसौजों एवनाय नु ला
औ औ नोंथां नंगौ दानि जुगावथ ट्रेक्टरजोंसो एवनाय जायो नालाय आवगायनि बायदि मोसौफोरबो गैला
दानि जुगाव बांसिनानो ट्रेक्टर एबा ओम बेफोर जायखिजाया मेसिन फोरजोंनो एवनाय जायो आरो गायनांगौब्लाबो हानांगौब्लाबो बांसिनैनो मेसिनजोंसो म मावग्रा जाबाय
औ नोंथां
औ आरो ओम बेफोरनि बागै मावनो बेब-बेबफोर मावनायनि अनगायोबो नोंथांङा माबाफोर बुंनो हाबावगोनन ना?
औ नोंथां दैज्लां बोथोराव जोङो ओ आबादनि अनगा बेलेग मैगं थाइगंबो गायनाय जायो आरोना दैज्लांनि मेगं थाइगं जेरै दै ज्लांनि लाव दैज्लांनि जिंखा ओ पटल आरिखौ जोङो गायनाय जायो दैज्लांनि ओ मैगं थाइगं गायनाय जायो। आबादनि अनगायैबो जोङो बायदि रोखोम दैज्लांनि मैगं थाइगं जोङो ओ मोननो हायो दैज्लांआव। आरो जोङो ओ आबाद आबाद होनोबाथ‌' आब बादा आबादनिफ्राय जोङो ओ जानाय माइ-माइरंफोरखौ मोनो नालाय बिनिखायनो जों बांसिनैनो आबादखौ गायनाय जायो आरोना दैज्लाङाव।
औ थारैनो नोंगौ।
औ
दैज्लां बोथोराव ओरैनो मा मा आरो उफेरा आबाद मावनाय जायो
दैज्लां बोथोरावथ' उफेरा आबाद होनब्ला बैनो जिंखा, पतल, कुनद्रि ओमफाय आरो लाव बेफोर मैगंफोरखौ जोङो गायनाय जायो आरोना दैज्लांआव। दैज्लांनि मेग होननानै जों बुंनाय जायो बेखौ।
औ आरो बेफोराव गायनाय गाय नाय समाव एबा गायनाय हायाव माबाफोर उम मुलि होनाय जायो नामा मुलि हासार बेफोरबायदि माबा
औ नोंथां औ दानि जुगावथ' हाफोरा मोजां नङा नालाय बिनिखायनो बायदि रोखोमनि हासार होनाय जायो जेरै इउ या हासार, पटास हासार ओमफाय आरो बिनि उनावथ' बिफोरथ' मोजां नङा हासार जोंनि मोसौनि मोसौनि खिया ओंखारनाय गोबोरखिया बेखौ जोङो होयोब्ला साबसिन मोजां जायो आरो बेफोराव जेबो ओ गाज्रि जानाय मैगंफोराव गाज्रि ओ गोहोम गोग्लैया आरोना बिनिखायनो जों बांसिनानो हायो ब्लाथ' मोसौनि हासारखो आरो बोरमानिफ्राय खि मोननाया बोरमा खिया बेखौ बहायनांगो अब्लानिया साबसिन जायो आरोना जोंनि देहाफोरावबो बेमारा जार जानो नागिरा आरो जेबो बेमारानो साफिनो नागि गिरा आरो जोनाव बे
औ नोंगौ।
गायनाय ओ मोसौनिफ्राय मोननाय हासारखौ होयोब्ला नोंथाङाबो बिनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नोंथांमोननि जा माबायदि ओ उफ्रा खेथि गायनाय जायो नोंथाङा आंनो
औ उम औ जोंनि फोरबायदिनो मैगं थाइगं गायनाय जायो जेरै मोसौनि हासार आरो बोरमा खि बेफोरनि आरो गुबुन मोनसे हासार बाहायनाय जों जोंनि ओनसोलाव। जेरै खानस्रिनि हासार जोंनि ओ ओनसोलाव बेखौ बाहायनाय जायो जानो हागौ नोंथांनि ओनसोलावबो बि बेफोरबायदि हासार बाहायनाय जायो
औ नोंथां बाहाय जायो आरो जोङोथ माइफोर गायोब्लाना माइफोर गायोब्ला माइनि आबादा जों मोजां जाथो होननानै बे माइनि आबादाव जोङो ओम हासार हासारखोथ जों गोबां होयो इउरिया हासार पटास हासार जों गासिखौबो होयो मानोना जोंनि माइया ओ सोमखांनायनि मोजां जानायनि थाखाय जोङो आबादाव बेफोरखौ होनाय जायो आरोना
औ औ थारैनो नंगौ जोंनिया खानस्रि हासार बानायनो गोनांब्ला उम जोङो खानस्रि बिनि आदारनि थाखाय गोथां मैगं थाइगं आरो बायदिसिना उम औवाफोर होनांगौ जायो
औ
ओं जेरै थालिर बिलाइ मैगं थाइगंनि बिलाइ आरो आरो हा होनांगौ बेफोरबायदिनो जोङो खानस्रिनि हासारखौ मोननाय जायो बेखौ जोङो मैगं थाइगङाव होयोब्ला जोङो बेनिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जिहेतु बेयो मानसिनि मानसिनि सोमोन्दै बा मानसिनि देहायाव जेबो ए उम जेबो खहा खालामा ओं जोङो बेनि थाखायनो जोङो खानस्रि हासार खौ बाहायनाय जायो। आरो नों नोंथाङा उम बेफोरबायदिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंफोरथि होनो हागोन नामा?
औ खानस्रि हासाराथ ओ जेनेबा जोंनि देहानि थाखाय मोजां आरोना जेबो जोंखौ गोहोम खोख्लैहोनो हाया जों मानोना बिदि ओ इउरियास हासार पटास हासार बेफोरखौ होआलासिनो जोङो ओ खुद ओ मोसौनि हासार नों हो जेरै नोंथाङा होननाय बायदि खानस्रिनि हासार बेफोरखौ होयोब्ला जोंनि मैगं थाइगंया ए बाराथ मोजां जाया बेफोरजों थेवब्लाबो जोंनि देहाया मोजां थायो आरोना आं बिदि होननानै सानो नोंथाङाबो जानांगौ बिदिनो सानो
औ औ जा आंबो बिदिनो सानो आरो बेजों लोगोसे माबाफोर मुलि एबा माबाफोर बेसादफोर बाहायबावो नामा मैगं थाइगंखौ माबोरै गायो मा बेफोरनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हाबावगोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां ओ जोङो जेनेबा जोङो अ मैगंनालाय जिंखा मैगंफोरखौ जोङो गायनो गायनोब्ला ओ फास्टआवनो हालेवग्रोना लाबाय आरोना हालेवग्रोना लानानै अ जेनेबा जोङो फुलि ओ बेगरजों जिंखा बेगरखौ जोङो ओ फोना लागो सिंखा बेगरखौ जों हायाव होबाय फोबाय आरोना जावायग्रोबाय बिनि उनाव बियो ओ फिसा फिसा ओ खिलिजे खिलि ओंखारबाय बिनि उनाव जों बेखौ ओ गायनो थाखाय जोङो ओ दिबखोना लाबाय दुब्लिखौ ओ फोथारखौ जों एवनायनि उनाव दिबखोनानै लाबाय आरोना बेेदिंखिया बेगर दिबखोनानै जोङो ओ होबाय होनायनि उनाव जोङो बेनोथ सांनांगोन नालाय मा लायनो थाखाय बिनिखायनो जोङो बेनो मोनसे औ औवानि सां बानायना होबाय आरो ना बेयाव बियो जेब्ला ओ जेब्ला बिनि बिजौआ खिलिगोन अब्ला बियो बेनि ओ हेफाजाबै बियो मान लानानै जोंनो फिथाइ होगोन आरो बेनि उनाव ओ जोङो हासार महरै बारायो बालाय होनोब्ला नोंथाङा जेरै होननाय बायदियै मोजांसिन मैगं नांगौबा जोंनो नोंथाङा होननाय बायदि जेरै खानस्रि हासार गोबोरखि हासार इउरिया पटास बेफोरखौ होआबालासिनो जोङो बेफोरखौ होनानै जोंनि देहानि थाखाय मोनसे गोग्गो मैगं महरै जों बाहायनाय जायो। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? पटल मैगंखौ माबायदि गायो?
मा बुंदों नोंथाङा आं थांनि सोंथिखौ मोजाङै खोनायासै
नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा आंनो ओ पटल ओ मैगंखौ माबायदि गायनाय जायो?
औ बुंनो हागोन पटल मैगंखौ जोङो पटल बि फांनि गुदिनि गुदि ए बा बि-बिफांखौ जोङो हासनानै गायनाय जायो। उम बेफो उम गायनाय जायो आरो बैसांखौ लुनाय जायो बेफोरबादिनो जोङो पटल बैसां खौ गायनाय जायो।
औ
आरो होम आरो जोङो पटल उम पटल बि फांखौ गायनायनि उनाव जोङो बेखौ गायखांनानै फि बैसां मोनहैनायनि उनाव जोङो बेयो फिथाइ थायो फिथाइ थायनायनि उनाव बेखौ जोङो हाथाय बाजाराव फाननो लाङो फानना लांनानै जोङो नखरनि जि जि नांगौ मुवा बेखौ जोङो बायनाय जायो आरो नखरखौ जोङो बे बेफोरबादिनो सालायलांनो गोनां जायो
औ
बे सानैनि सम रायलायनायखिनिया जोंनिया बे खिनियानोमोन बेनि थाखायनो नोंथां खौ उनाव नांगौ जायोब्ला कल खालामफिनसिगोन
औ नोंथां
गोजोनथों नोंथां।
औ गोजोनथों नोंथां।